हेलौ खोनादों ना ओ खुलुमबाय। औ खुलुमबाय खोनादोंना?
औ खोनादों दे
औ औ खोनादो मा खालामदों औ खोनादो मा खालामदों?
ओ ओरैनो दोङो र नोंथाङालाय मा खालामदो? ओंखाम जाथ ओ माने औ फुङाव जानायानो दे।
फोरा माबायदि?
बोथोरफोरालाय माबादि? जोंनिथिंबो सान्दुंआनो आरोना एसे ओमफाय आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों माब बा सस सियेल मेडियानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरोना जोंहा माबोरै खहा जायो। बा मुलाम्फा जायो ओ नोंथाङा